औ हेल' नोंथां
ओ हेल' नोंथां
औ
ओ नोंथाङा फ्रि ना?
औ औ
अ ओ बिदिब्ला दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन
ओ बिदिब्ला जों दसे सम ओ बर'फोरनि ओ समाजारि हाबा ओ बेनि सोमोन्दै जों दसे सम सावरायनि नोंथाङा हागोन ना सम होनो हागोन?
औ औ
औ ओ बर'फोरनि हाबा ओ बर'फोरनि हाबा होननानै बुङोब्लाथ' ओ मोनसे जरा। सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला ओ मोनसे जरा जानाय। बा समाजनि गेजेराव ओ गाव समायखिरा लानानै संसार जानो थाखाय समायखेरा लानाय जों बेखौ मिन्थियो ओ जेरै मोनसे हाबा खुंनो थाखाय बर'नि गेजेराव गोबां नियम खान्थि नियम नि थि फोरखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ
ओ बर' समाजनि गेजेराव बेबायदिनो गोबां नियमफोरखौ जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला मोनसे जरा जानो थाखाय बेबायदिनो गंनैबो नख रनिफ्राय बेबायदिनो रायज्लायनाय होमबा बेबायदिनो सोमोन्दो खानायनि ओ गोबां नियमफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ गिबियाव ओ गिबि रायज्लायनाय होननानै बुङोब्ला बेबायदिनो न'खर गंनैजों गोरोबलायनाय बेखौहाय नायग्रोनाय जायो आरोबाव जेब्ला न'खर गंनैया गोरोबो बा खोथा बाथ्रा मिलायो। सेंग्रा सिख्ला राजि जालायो बेबायदिनो ओ आस्थाम सोनाय बा आसाम सोनाय। ओ बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो आस्थाम बा बेबायदिनो आसान सोखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो दिन थारिक दानलायलायनानै बिसिनि हाबाखौ बे जरानि हाबाखौ खुंनाय जायो आरो हाबा खुंनायाव उम हाबा होननानै बुङोब्ला ओ जेरै बर' समाजाव हाबाया ओ बेबायदिनो गाजा गोमजायै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो बेदरै बेदर ओ ओंखाम बेबायदिनो गोबां जानाय लोंनाय आयजन खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बर' समाजनि हाबायावहाय ओ गोदोनि गोदोनि हाबाफोरखौ जों नायनो थाङोब्ला बा जों गोदोनि लेखाफोरखौ जों फरायनो मोनोब्ला आबै आबौ मोननि खुगानिफ्राय खोनानायजों लोगोसे जों मिथिनो मोनोमोन जाहैबाय गोदोनि समाव हाबा फोरालायनो साननै सानथाम गाहाम जायोमोन होननानैहाय। गोदोनि दिनाव हाबाफोर खौ जोंनि बर'फोरा गाजा गोमजायै खुंनायखौ जों मिथि नो मोनो आरो जों लेखा फरायबोनाय नि फ्रायबो जों सोलों मिन्थिनो मोनो बा जों आबै आबौनि खुगानिफ्रायबो जों खोनानाय मोनो आरो ओ बेबायदिलायनो गोदोनि दिनावहाय ओ हिनजाव लायनायनि आरो ओ हाबा खुंनायनि आरो हाबा जोबनाय खालिलायनो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बर'फोरनि हाबायाव बेबायदिनो सेनेमा नायलायलायनाय बेफोरबायदिखौ ओ जायोमोन होन होननानै जोंनो आबै आबौमोनाबो फोरमायो आरो बेबायदिनो हिनजाव गोदान लायनाय बा हाबा खुंनायनि जोहैनो खुसिजोंनो मोनायावहाय बेबायदिनो सिनेमा लाबोलायोमोन। बा लांदां गान बेफोरबायदिखौ नायलायलायोमोन होननानै जोंनो आबै आबौमोना फोरमायो आरो नाथाय दानि बे गोदान सम गोदान मुगानि हाबा खुंनायावहायबो जों बेफोरखौ जों दा सोलिफुबाय थानाय समावहाय जों एफा एनैखौ जों दा नुनो मोनफिनगासिनो दङ होमब्लाबो गोदोनि बायदि दोरोङारि जों बेफोरखौ जों नुनो मोना आरो एसेब्लाबो सोलायनायखौ जों नुबोनो मोनबाय आरो जेरै बेबायदिनो दानि समावहायबो हाबा हुखायावहाय बेबायदिनो रोजाबगिरिफोर दामगिरिफोर बेफोरखौ जों लेंहरनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ओ बेबाय बिदिनो गोदोनि समावहाय जोंनि मिथिनाय बायदिब्ला सिनेमा नायलायनाय बा लांदां गानलायलायनाय बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो नाथाय दानि समावहाय बेफोरो एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों सिनेमा लाबोनाय बा गानलनायलायनाय बेफोरनि अनगायैहाय। बेबायदिनो रोजाबनाय दामनाय देनाय बेफोरखौसो जों नुनो मोनसै आरो बर' बर'। फोरनि हाबायावहाय दानि समावहाय नाथाय। गोदोनि समावहाय बेफोरो गैयामोन आरो बेफोरनि अनगायै बेबायदिनो सिनेमा लाबोनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरोबाव मोनसे सोलायनाया बेनोदि। दानि समावहाय गोदान मुगायाव हाबाखौ जों बांसिनै। सानसेल'खौ जों जानायखौ नुनो मोनसै आरो सानसेल' जानायखौ जों नुनो मोनसै। नाथाय जोंनि गोदोनि आबै आबौमोननि मिथिहोलांनाय बायदि। बिदिला फोरमायनाय बायदिब्ला गोदोनि समाव हाबाया खमैब्ला सानथाम सानब्रै बे। बेफोरबायदि जायोमोन होननानै जों मिथियो आरो दा। नोंथांनि बायदिब्ला बर' समाजनि हाबायावहाय नोंथाङा। मा मा नुनो मोनखो आरो। मा मा सोलायनायखौ नुनो मोनखो गोदोनि समाव आरो दानि समावहाय माबायदि माबायदि। सोलायनायफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनखो बेफोरनि सोमोन्दै। बर' समाजनि हाबानि सोमोन्दै नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां नोंथाङआाबो बुंलांखाबायानो जेनेबा बर' समाज। हाबा होननानै जा। खोथा बुंनानैङो बेबो थारैनो सैथो जेनेबा जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। गोदोनि समाव जोङो माने हाबाखौ जोङो गासै। मोनद' रोखोमनि जेनेबा बर' समाजनि हाबा मथे जोङो मोनबा मोनद' रोखोमनि। हाबाखौथ' मोनखायोआनो बेफोरनि गेजेराव जेरै हाबा गोलाव खारसननाय हाबा बिदिनो दंखा हाबनाय हाबा। बोनानै लांनाय हाबा आरो बिदिनो जेनेबा बायदि बायदिखौ जों मोननो हायो आरो ना। गासै मोनद' रोखोमनि ओमफ्राय बे बे फोरनि गेजेराव समाजनि नेमखान्थिजों गनायसिनजानाय बा समाजजों गनायसिनजानाय हाबा महरै। जोंङो हाबा गोलावखौ मोनो आरोना बे हाबा गोलावहाय जोङो माने हिनावनि न'। हौवानि न'खरा गोरोबलायनानै समनि नेमखौ। खाथि बायदि हिनजावखौ लायनानै हाबा होफैनाय बेफोरबायदिखौ जोङो हाबा गोलाव होननानै। बुङो आरो दा बे हाबा गोलावाव गोदोनि समावहाय नों। नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंङो माने मोनसे मा होनो हाबाया जेनेबा बिदिनो खामानि मावग्राफोरनि थाखाय बा अननानै बा बैसोर ओंखाम खुरग्रा बाय। बिदिनो जेनेबा हाबानि थाखाय जा खस्थ' खालामदों मावफादों दांफादों बिसोरनि थाखाय माने। सिनेमा एबा बिदिनो गावन बा जाथ्रा गावन बिदि लाबोनानै होफैनाय बेफोरखौ जों माने। गोदोनि समावहाय खोनाबोदों आरो ना। माने बिबौ बिबैमोननि खुगानिफ्राय। ओमफ्राय बेफोरनि बेफोरनि माने-' सोलायो जा आथिखालाव बेफोरबायदि सिनेमा एबा जाथ्रा गावनिब बिदिनो माबा मोनसे। सेरजागोन होनबा सल'बाथा खोन्थालायनाय बेफोरबायदि थासारिया गैलिया। आथिखालाव जों नुनो मोनसै माने बेफोरनि सोलायै जोङो। जेनेबा बर'नि माखासे दोरोङारि दामग्रा आगजु जेरै खाम। सिफुं ज'था बाया खायसे खायसेया जेनेबा बिदिनो मा होनो। जेनेबा देग बायदिसिना बिदिनो दामनानैहाय जेनेबा। बर'नि हाबाखौ गोगोम खालामनाय बेफोरबायाददिखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना दा।
औ।
बर'नि हाबा गोलावनि खान्थिया जाहैबाय जेरै। जेनेबा हिनजाव गोदानफोर नायनो थाखाय हौवानि। न'खरनिया जेनेबा नायहैयोब्ला ज' जरा। बिदिनो जेनेबा गय फाथै जरा बेफोरबायदि लानानै थाङो। आरो जेनेबा हिन्जावनि हाबानि थाखाय राजि दंना गैया बेखौ माने मा मिथिनो थाखाय जोंहा सानथेबनानै गारबोनायखौबो जों नुनो मोनो गोदोनि समाव मानोना आथिखालाव बेफोरखौ जों नुनो मोनलिया आरोना बेबायदिनो जेनेबा हाबानि बिदिनो जेनेबा सानथेबनायनि जेनेबा स्नि साननि उनाव जुदि-' आसानखौ हैफिनाब्ला हौवानि न'खरा हिनजावनि न'खरा हाबानि थाखाय राजि दं होननानै जों माने मिथिनानै मोनो आरोना। बेबायदिनो जेनेबा हाबानि लाहार फाहार खालामनानै बिदिनो जेनेबा थारिक फिक्स। खालामनानै बेबायदिनो हाबानि समाव जोंङो हिन्जाव गोदानखौ लायो बे हिनजाव गोदानखौ लाबोनानै जों हौवानि न'खराव हाबा होबोयो आरो बे हाबानि सिगांनो जोंङो जेनेबा निरिट बस'नाय मोनसे थायो। बे निरिट बस'नाया जाहैबाय जेनेबा दिनैनिफ्राय माने जेनेबा आंनि फिसाजोआ आंनि न'खराव थांङोब्लाबो आलासि महरैसो थांसिगोन जेनेबा आंनि फिसाजो नंलिया आंनि जेनेबा फिसाजोखौ नोंथां नि आखायाव ग'थायनाय जाबाय। बेफोरबायदि माने साननानै बे निरिट बस'नायखौ खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो जेनेबा हाबायाव आखाइ हमना होलायनानै हाबाखौ खालामनाय जायो आरो ना। बे जेनेबा हाबायावहाय बर'फ ा गोदो गोदाय माने अनला खुरनाय खान्थि दंमोन आरो ना। जेरैहाय जेनेबा हिनजाव गोदाना अनला देनो रोंङोनाङा अनला संनो रोंडो रोङा बेनि रोंगौथिखौ नायनो टेस्ट नायनो थाखाय जोंङो गोदोनि समावहाय अनला देहोनाय बा अनला ओंख्रि संहोनाय खान्थिखौ जों नुनो मोनोमोन माने हिनजाव गोदाना बेवहाय संनांगौ आरो ना अनला ओंख्रिखौ जेरैहाय बे अनला ओंख्रि संनाय हिसाबै हालदै गैयि मस्ला मस्लि गैयि। थाव गैयि बेफोरबायदि जेनेबा अनला ओंख्रिखौ माने संहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। बेबायदिनो जेनेबा अनला ओंख्रिखौ संखांनायनि उनावहाय बर'नि माने मोनफ्रोमबो हाबायावनो अनला अनला ओंख्रि संनाय बा जेनेबा बि हाथासुनि हाबा जों नुनो मोन आरो ना। म द अखा हाबनाय हाबायानो जाथों मानो बा बोनानै लांनाय हाबायानो जायाथों मानो? बा खारसननाय हाबायानो जायाथों मानो? माने बेफोराव गासैयावबो बे एखे माने हावथासुनि खुरनायखौनो जों नुनो मोनो आरोना। हाबानि जेनेबा नेमखान्थियाल'सो एसे एसे सोलाय सोल' जानो हागौ थेवबो माने जेनेबा बे हाथासुनि बा अनला खुरनाय हाबा बेखौ जोङो नुनो मोनखायो आरोना। थिग बेबायदिनो जोङो माने जेनेबा बिदि ओ अनला खुरनायनि गेजेरजों माने अनलाखौ जोङो फा थाय हाथायावहाय जायखौ माने जो आरो जोला होनना बुंङो हाथा दंफांनि खुरनाय बेवहाय माने ओंखाम मोनसेयाव ओंखाम दोनो आरो मोनसेयाव अनला ओंख्रि बे हिन्जाव गोदाना संनाय अनला ओंख्रिखौ दोनो बेबायदिनो जेनेबा अ जेरै मोन्थोर रायो मोन्थोर रायखांनायनि उनावहाय बिदिनो बे हिन्जाव गोदान संनाय अनला ओंख्रिखौ बा ओंखामखौ माने हौवा गोदाननि सिगां जाहोग्रोनांगौ आरोना। बिनि उनावसो रायजो राजाया मोनजायो बेबायदिनो जेनेबा खेलायनाय एफावैनो जेनेबा हौवा गोदाननि ओंखामखौ हौवा गोदानजों थाफ बिफानायबा लोगोफोरा बिदिनो सेख'लायनानै जानांगौ बेफोरबायदि नेम आसार खान्थिखौ जों नुनो मोनो। आरो खायसे खायसे जायगायाव जेनेबा बाल्थिंनि दैखौ सारफावनाय बेफोरबायदिबो जोंङो माने खायसे जायगायाव नुनो मोनो आरो ना। थिग बेबायदिनो बेबायदि माने बर'नि हाबाया बेबायदिनो जेनेबा जोबनानै थांङो। आरो खायसे गोदोनि दोमाव नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो जेनेबा साननै सानथाम जायोन नोंगौ थारैनो जेनेबा सानसेआ बन सिनग्रा फोरनि सानसेया खामानि मावग्राफोरनि बेफोरबायदि माने थासारिखौ जों माने गोदोनि हाबा फोरनि गेजेराव नुनो मोनो आरोना नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
ओ ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबायदिखौहाय जों गोदोनि समावहाय जों दङमोन होननानै जों खोनानो मोनो। नाथाय दानि समावहाय बेबायदिनो ओ दंङब्लाबो फिसा एसे एनैखौल' जों नुनो मोनसै आरो बन सिननाय सावरि खौ जों दानि समावहायबो जों नुनो मोनो नाथाय बांसिनैहाय बेबायदिनो आलदा आलदा बिथिङावहाय जों नुनो मोना नाथाय दानि समावहाय बांसिनै जों बे मालायफोरनिफ्राय जे भारा लाबोनाय टेन्ट हाउस होननानै बुङो जों बेखौ बांसिन बाहायनाय खौ जों नुनो मोनसै आरो नाथाय गोदोनि समावब्ला हाबानि थाखाय खामानि मावनायफोरखौ बांसिन रायजो राजायानो ज' ज'यै न'खर न'खरै ओंखारनानै सावरि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि समावहाय बे फोरो बांसिनै जों मालायनिफ्राय भारा लाबोनाय ओ टेन्ट हाउस लाबोनाय जों बेफोरखौसो जों नुनो मोनसै आरो।
औ औ।
औ दा नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे।